औ हेलौ नोंथां खुलुमबाय गिबियावनो
ओं-ओं खुलुमबाय खुलुमबाय
नोंथाङा दा मा मावदोंमोन नोंथां
आं नोंथां दायो ओरैनो दंथ'यो
अब्ला नोंथांजों दिनै बोथोराबो एसे अखा दोमहैनाय जादों बेनिखायनो आङो नोंथांजों माखासे खोथा बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फन खालामनाय जादों दायो नोंथाङा दान्दिसे सम जों सानैजों माखासे खोथाफोर सावरायलायनि बिनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा
हागोन नोंथां आंबो दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा मा फोरमायनो हागोन
औ गिबियाव आङो नोंथांखौ एसे गोजाननि ओमफ्राय फन खालामनाय जाबाय दायो आङो जोंनिनो आसाम हादोरसानि माखासे बोथोरनि सायाव आङो सावरायनो लुुबैदों बिनि गेजेराव नोंथाङा सानैनि नोंथांजों आंजों माखासे जोङो। बे बोथोरनि सायाव जोङो आसाम हादोरसानि बोथोरनि सायाव जोङो माखासे खोथा बाथ्रा सावरायलायगोन। दा बिनि गेजेराव गिबियावनो नोंथाङा बुंग्रोदो दायो जोंहा आसाम हादोरसायाव ओ मा मा बोथोर दङ आरो बैफोर बोथोरजों सोमोन्दो थानानै जोंनि सुबुं माहारिया माबायदि माखासे खामानि दामानि मावलाङो नोंथां
दायो नोंथां ओं जोंनि आसामाव गाहाय दायो। मा होनो बोथोरफ्रानो जाबाय मा होनो उदां बोथोर जायखौ जों इंलिसाव स्प्रिं होनो आरो मा गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोर मा होनो दुफां बोथोर मेसें बोथोर आरो गोजां बोथोर। अब्ला नोंथां ओं नोंथाङाथ' मा होनो उदां बोथोर बोथोरनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां उदां बोथोरनि सोमोन्दै आङो फंनैसो खोथाखौ आंबो ओ फंनैसो खोथाखौ आं मिथियो जोंहा उदां बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा बे बोथोरा माबानिफ्राय जोंनि फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल जुन बे समाव जुन, जुलाइ जुन जुलाइसिमहालागै जोंहा उदां बोथोरा थायो। दा बै उदां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा उदां बोथोराव गोबां माखासे जोंनि दंफां ओ लाइफां बिफांफोरनि बिलाइ फोरा माखासे सोमखोर गाब एसे गोथां महर लायो। बायदि बायदि जेनेबा जोंनि दंफां-लाइफांफोरनि बिलाइफोरानो बिलाइ बोराया सिरिनानै गोदान बिलाइआ माबाबोयो रोदोमबोयो। बै समावहाय जोंहा बे दंफांनि बिलाइ गोदान खिलिनायजों लोगोसेनो गोबां माखासे दाउसिन दाउलाफोरा जोंहा बेफोराव गाबनायखौ खोनायो जेरै जोंहा उदां बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा बर'निनो जिथुनाखि जोंनि बैसागो। बोथोर बै बैसागो बोथोराबो फैयो आरो जोंनिनो अस'मियाफोरनि जिथुनाखि जोंनि रङालि बिहु बेबो जोंहा बै उदां बोथोरावनो फैयो आरो। दा उदां बोथोराव जोंहा दंफां लाइफांनि गोदान बिलाइ खिलिनायजों लोगोसे बै बैसागो बोथोरा फैफानायजों लोगोसेयैनो जोंहा दाउखौऔनि गाबनाय ओ लाफा सायख' दाउनि गाबनाय बैफोर माखासे जोंहा बै समाव फैफायो आरो। बै समावनो जोंनि बर' माहारियाबो उदां बोथोराव फोरावनो जोंनि बैसागोखौ गोबां माखासे रंजा बाजायै जोङो बै समाव फालिनाय जायो आरो आरो बै समावनो जोंनि उदां बोथोरावनो जोंनि माखासे बर'फोरनि जिथुनाखि जानाय लोंनाय बैफोर बैफोर जानाय लोंनायखौ जों गोथां मैगं थाइगं मोनो ओ जेरै-लाफा सायख' आरो ओरैजा जोंहा खिफि बेन्दों बैफोरबायदि माखासे गोथां गोथां मैगंफोरखौ जोङो। बैफोर समाव मोननाय जायो आरो। आरो बिनि बिनि उनावनो जोंहा उदां बोथोर थांनायनि लोगो उदां बोथोर थांनाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ दैज्लां बोथोर फैयो।
नङा नोंथां ओं बे समावहाय मा ओ मा होनो उदां बोथोरावहाय बारहुंखा जायखौ जों बारदै सिख्ला होननानै बुङो बियो ओम फैयोना नोंथां?
अ थारैनो नोंथां थारैनो औथ' जोंहा बे उदां बोथोरावनो जिथुनोखि जोंनि बारदै सिख्ला होननाय बे बारदै सिख्लायाबो जोंहा फै फायो आरो बे बारदै सिख्लाजोंनो लोगोसेनो जोंहा बियावहाय अखाबो फैयो आरो अखा दामब्राबो फैफायो बे बारदै सिख्लाया ओ जोंहा ओ बे बोथोर सोलायनायजों लोगोसेनो बे दुफ ओ दुफां बोथोरा जोंनि गोजां बोथोर जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा बे दुफां बोथोरा फैयो आरो आरो बे दुफां बोथोर जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा दैज्लां बोथोरा फैयो बे दैज्लां बोथोराव जोंहा गरम बोथोर जायो आरो दा बेयावहायनो बे दुफां बोथोरावनो जोंहा माखासे बारदै सिख्ला जेखौ जायखौ जोङो ओ बार बार मोजां होननानै बुङो बेखौ जोङो बिनि नामखौ जोङो बारदै सिख्लायै दोनदों आरो बे बारदै सिख्लाया जोंहा बे दुफां बोथोरावनो फैयो आरो दुफां बोथोराव फैनानै ओ गोबां माखासे बिजों लोगोसे अखा दामब्रा फैफायो बायदिसिना बिजोंनो ओ बारजों लोगोसे बायदिसिना फैफायो आरो दायो नोंथां ओ आङो नोंथांनिफाय एसे मिथिनो लुगैदों आरो जोंहा बे दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै सोलियो जेनेबा
नोंथां ओं मा होनो उदां बोथोरनि उनावथ' फैयो गोलोम बोथोर दायो गोलोम बोथोर समावहाय जोङो नुनो थाङोदि जोंनियावहाय गोबां गरम जायो बे गरमा जोङो बिदिनो ओं थार्टिफर डिग्रिनिफ्राय थारटि सेभेन डिग्रिसिम थांनायखौ जोङो बोसोरै जोंनि आसामाव नुबाय थायो आरो बे गोलोम बोथोरावनो जोंहा गोबां अखाफोर हायो आरो बे अखा हानायजों लोगोसे जोंहा माइफोर गायनाय जायो आरो बे समाव जोङो आबाद इफोरखौ जों गायो आरो जों नुनो थाङोदि बे गोलोम बोथोरावनो रों बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जोङो दैबानाखौबो जोङो नुनाय जायो आरो जोंनि ओं हाजोफोरनिफ्राय फैनाय बा जोंनि दुब्लिनि बा जोंनि
औ हेल' खोनाफैयासै नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल'